हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां।
आङो दिनै नोंथांजों गुबुन मोनसे आयदा लाना सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन आरो ना।
औ नोंथां।
थ' नोंथां जोङो सोलोंथाइनि सायावनो सावरायनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां।
अ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथायाइयाव जेनेबा मा मा फारागथि नुजादों एसे बुंना होदो।
गोदोथ' गोदोनि सोलोंथाइयाव माने गोदो सु इसेबां मानि फेसिलिटि गैयामोन दा जेसेबां दानि मदार्न जुगाव जेसेबां फेसिलिटि दङ।
औ
उम गोदो इसिबां सि स्कुल कलेज गैयामोन जिसिबां दा दङ। दाय दायो दायो फरायसालिफोराव ओंखाम ओंखामबो सरखारा दा जोंनो प्रभाइद खालामो सिगाङाव
औ
नङामोन
उम
सिगाङाव आरो जोंनि बर' बर' लेंगुवेजजों बिदि बर' लेंगुवेज गैयामोन। सोलोंथायाइयाव औ लिरजानाय नङ नङामोन बर' लेंगुवेजआ दा नाथाय जोंनि बर' लेंगुवेजआ लिरजानाय महराव फैबाय।
दा जोङो गावनि बर' बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानो हायो। औ सोलोंथाइया सासे सु सुबुंनि गियानखौ बारायो आरोखि ना।
उम
सोलोंथाइ गैयाबा दानि जुगाव दावगानो हाया सासे सुबुङा।
औ
लिरनाय फरायनायाथ' सासे सुबुंनि थाखाय दानि जुगाव जोबोद गोनां बाहागो जानानै फैबाय जिउनि मोनसे
औ
औ ओमफ्रायो ओ जोङो गियान बुथुमनो थाखाय गोबां सर्सेस दं आरोखि ना जेरै जोङो गियानखौ जोङो फरायसालिनिफ्राय मोनो बिनिफ्राय स्कुल कलेज बेथ' जाहैखाबाय बिनिफ्राय निउस पेपार नोङो ट्रेभेल खालामनानैबोबो गियान बु बुथुमनानै लानो हायो ससियेल मिडिया बेफोरनिफ्राय गियान बुथुमनो हायो आरोखि ना।
अ अ।
बिनिफ्राय ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ आंबो जाखिनि मिथियो एखौ एसे फोरमायनोसै आरोना। अ। सोलोंथाइयाव फारागथि होनोबाथ' जोंना मा होनगोन नोंथां बुंनाय बादिनो जेनेबा जोंना गोदोयो मा सोलोंथाइयाव जोबोद आं खाल दंमोन आरोना दा जों जिबादि ओ मा होनो फेसिलिटि मोनदों जेनेबा जोंहा बिदि गोदोनि जुगाव गैयामोन आरोना आरोबाव जों बिमा फिफानिफ्राय जेनेबा आबै आबौनिफ्रायबो खोनानो मोनोना। जेनेबा इसोरो गोदोनि दिनाव ओ मा होनगोन फरायसालियावबो जोबोद खस्थ'यै थांनाय जों खोनानो मोनदों नङा होमबा। जोबोर खस्थ'यै फरायसालियाव मोनहैनाय बा बस्था लाना थांखानाय सोरब बाबा दै बारना थांनाय बिदि जों जोबोद खोनानो मोनदो आरोना। आरो जों मा दानि जुगावथ' जोंना मा इदि थांनो थाखाय जोंहा गारि मथर दंखायो नङा होमबा।
औ।
औ गोबां सोलायबाय आरो जोङो आरो मा सोलोंथाइ खौ जोङो मा होनगोन मोनसे जोंनि जेनेबा नों एम लानायनि बा ओ नो बयहाबो मोनफा मोनफा जेनेबा सिमां थायो नङा होमबा सोरबाबा इन्जिनियार जानो सानदों बा सोरबाबा डक्टर जानो सानदों। बैफोरनि साबि होननानै बुंनांगोन आरोना जोङो सोलोंथाइखौ।
औ।
औ ओमफाय बै जेनेबा जोंना दासिमबो बे सोलोंथाइया जेनेबा दाबो एमान जौ गानाय नङामोन जेब्ला बै समाव जायफोर सुबुंफोरा जेनेबा खायफा सुबुंफोराथ' जेनेबा सोलोंथाइखौ एमान मा होनगोन गुरुत्थ' होआखैमोन ना जेनेबा जायफोर सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै गोसो होनानै जेनेबा बै समाव ओ मा होनगोन मोजाङै सोलोंथाइ लाबोदोंमोन माने बैसोरसो बैसोर बैसोरनि थाखायसो जोंना मा सोलों माने दा जौगाबोदों आरोना जोंना मा नो गिबि इदि प्राइमारि फरायसालि खुलि जेननायानो मा ओ बेसेबां माइथाइमोनथाय। नाइनटिन सिक्सटिथ्रि ना मामोनथाय। बे नंगोना नङामोनथाय आं बारा गोसोआव गैला आरोना। बेफोरदियावसो माने ओ बेफोरदियावसो माने गिबि जोंना प्राइमारि स्कुल बिदि खुलिजेनखादोमोन आरोना।
औ।
औ जोंना मा जों फारागथियाव नुनो मोनबाय आरोना जोंना जेनेबा गोदो बिसोरो जोबोद खस्थ' सहायनानै मा होनगोन फरायसालियाव थांदोंमोन आरोना जोबोद खस्थ'यै बा बिदि नांगोन बिसोरो सोलोंथाइखौ जेनेबा गोसो होदोंमोन आरो जेनेबा माबा मोनसेबाबो जाहैगोन होनना बिसोर सानदोंमोन खोमा दा बिसोरनो दानि जुगाव जोंनि थाखाय माने गोबां माने जोंनिसिम माने गोबां जौगाबोबाय आरोना बैसोर जायफोरो सिगाङनो गोसो होदोंमोन बिसोरनि थाखायनो जों जोंहाबो दा मा होनगोन मिथिबाय आरोना आरोबाव जोंना फारागथि होनोब्ला जोङो मा दायो जोंहा सोलोंथाइखौथ' मा होनगोन लेखायावल' मोना नङा होमबा जोङो ससियेल मिडियावबो जोंहा गोबां सोलोंनो हायो बा जों दानि जुगावथ' गुबुन जायगानि खोथा बाथ्राफोरखौबो जोङो ससियेल मिडियावनो दसेनो मिथिनो हायो बा बै जायगायाव माबा मोनसे गिदिर जेंना जादोंबाबो जोङो माबा मोनसेफोर जादोंबाबो जों बेखौ दसेनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोनो आरो आरोबाव जोंनाव मोनसे ओंखारबावबाय ओ सात जे जि पिथि बेफोरबो नङा होमबा दानि जुगावथ' जोङो मा रोङिफोरखौ जेनेबा बै समावथ' जोंना फोरोंगिरिनिबो आंखालमोन नङा होमबा
अ
औ फोरोंगिरियाबो गैयामोन बै समाव जोंना दा मा होनो फोरोंगिरिनिबो आंखाल गैया बै समाव माने बिराद आंखालमोन आरोना जेनेबा फोरोंगिरिनिबो बा फरायसालिनिबो गोबां ओंखाल दंमोन दानि जुगाव जोंहा फराय सालिनिबो आंखाल गैया बा फोरोंगिरिनिबो आंखार गैया जोंहा गोसोोबायि नङा होमबा आरो बाव जोंङो सातजेपिटि होननाय मोनसे माने बेबोथ' मोनसे एबानो आरो ना जायखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बिसोरो माने दिहुननाय आरो ना दे नोंना कदिंसो बेयाव जोङो रोङिफोरखौ सोंनानै लानो हायो आरोना सब जेनेबा औ नों माबा मोनसे जेनेबा जों एकप्लेनजों गावनि खोथाबो सेयार खालामनो हायो आरो ओ मा होनगोन नोंनि जेनेबा सब औ मिथियैफोरखौ सब माने बेयावनो मिथिजोबनो हायो आरो बेफोरबो मोनसे मोनसे सब सोलोंथाइनि थाखायनो जोंना मा जौगाबोजोब्बाय आरो ना बेफोरोनि थाखायनो माने बिनि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बेफोर बैफोर एपफोरखौबो जोंना दिहुननो हानाय जादों आरो ना
औ
औ बेफोरनो आरो नोंथां।
औ सिगाङावथ' जेनेबा सोलोंथाइखौ इसिबां भेलु होआमोन ना सुबुंफोरा। जेरै दाबो जोंनि बर' सुबुंफोराव माखासे इलिटारेट लेखा फरा रोङै सुबुंफोर दङ जेरै जोंनि आबौ आबैखौनो नायदो नङा होमबा।
औ
बिसोरथ' लिरनोबो रोङा फरायनोबो रोङा। जोंनि जोंनि आइ बाबानि जेनेरेसननिफ्रायसो फरायनो लिरनाय स्टार्ट जादों बायदि होनजायो जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव। नङा होमबा? औ
बिदिनो आरो माने जों बुंनांसिगोन जायहा जायहा बै समाव जेनेबा सोलोंथाइखौ भेलु दं होनना सानदोंमोन बा बिसोरो मा होनगोन सोलोंथाइ लादोंमोन मोजाङै बैसोरसो दा जौगादों आरोना। नङाबाथ' सिगां मा खायसेया माने जोंना मा आबादखौल' बा थांनानैल' थानांगौ बिदि होननानै बिसोर सानोमोन आरोना
औ
बिसोरो फुंनिफ्रायनो आबाद बिदि मा होनगोन थांनानै थानो थाखायल' बिसोरो मा आबादफोर मावनानै बा माबानानै ओ बिसोरो थायोमोन आरो गोदोनि दिनाव।
औ
अ नोंथांनिफ्राय आङो गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय जेनेबा आं मिथियि खोथाफोरखौ आं नोंथाङा गुवारै बेखेवना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां मिथियै बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जेरै ओ प्राइमारि स्कुलखौ माबोला गायसननाय जादोंमोन बेफोरबाय बेफोर बाथ्राखौ आङो मिथिनो मोनबाय औ बिनि थाखाय आङो नोंथांखौ नोंथांखौ साबायखर बावनाय जाबाय।
औ दा ओ नोंथां जोंना मा होनगोन? दिनै बे माहोनो टाइमाबो जाबाय नङा होमबा? स जोङो मालाबा सम मोनोब्ला आरोबाव गोदान टपिक लानानै ओ सावरायबावगोन होनना आं आसा खालामबाय आरो।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दो-बेयावनो दोन्थ'लायसै ना नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ गोजोन्थों होमबा
औ